हेलौ
नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनादों ना?
औ औ दासो खोनादों दे।
अ मा खामदो नोंथां?
औ आङो दङ जिरायनानै नोंथाङालाय?
आंबो दङ दे जिरायनानैनो।
औ औ औ दंथयो दे गे जेरावनो
औ
औ नोंथां होनब्ला औ ओंखाम जाबाय दे। जाबाय
औ
नोंहालाय?
आंबो जाबाय दे।
औ नोंथां नोंथाङा कल हरनायनि जाहोनखौ बुंनो हागोन नामा
औ आं कल हरनायनि जाहोनानो जा बाय आं माने औवानि सोमोन्दो रायलायनो रायलायनो सानदोंमोन आरो। सावराय जा सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथा।
दे होमबा नोंथाङा जागायना होग्रोदो।
ओ ओ औवा होनब्ला थ जोङो बेखौ गोबां रोखोमैनो बाहायनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां। आ औवाखौथ जोङो ननि दर्जा टिबोल
डेक्स डेक्स बेन्च डेक्स बेन्च
ओमफ्रायो बिब्दिनो बैसां बा आलना बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो जोङो। आरो बांसिनैनो जों बेखौ लेखा बा मुहि लिरनाय जे
औ औ
फ्रायनो जोङो बेखौ बानायो आरो औवानिफ्रायनो आरो जों गोबां रोखोम बाहायनो हाबाय औवाखौ
औ
जेरैबायदि जोङो ओइ बेरा बेरा जे होयोना
औ औ
औ बेनिफ्रायबो बानायनो हायो आरो ओ मा होनगोन बेखौ जोङो न बां न बां जों बेखौबो जों औवाजोंनो लुनो हायो आरो।
औ
गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जोङो न' लुनोब्लाबो जों औवानि बेरा औवानि दरजा आरो औवानि खुन्था
ओम
जों औवाजोंनो बानायजोबो आरो
औ
औ आरो जे बेबायदि जेखाइ खबाइ सान्द्रेंगा संलाय दाला सान्द्रि औ आरो जेरैबायदि खादा औवानि खादा औवानि हासिब जों गोबां दङ औवानिफ्राय जों गोबां रोखोमै बानायनो हायो आरो।
औ औ
औ
आरो जोंनि जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो जेन औवा औवा फिसा जों बेखौ औवा मेवायबा औवानि गाजा होननानै बुंनाय जायोना? औ बेखौ जों जोङो माने गोदानै हाबा जानाय बा सेंग्रा सिख्ला बेफोर माने दानोब्ला आरो बेखौ दानोब्ला अ खिन्थु बेखौ जानाय जायो ना
औ औ
खौ जोङो बाराय बुरै दाननांगौ होननानै जोङो खोनानो मो मोनदों आरो
औ
बाराय बुरि मानसिया दाननांगौनो आरो बेखौ जो सेंग्रा बा सिख्ला गथ‌ गथाय बिदि इयुन जोलै गैयि बा गोनां इयुन जलि गोनां सुबुंफोरा माने दानजायानो आरो बेखौ
औ
बेखौ दानोब्ला माने इयुननि संसाराव फिसा फिसौजों मोजाङैबा मोजाङै मोनजाया बा जिउआ आसखान्था जायो होननानै जोङो बेखौ गोदोनि आबै आबौनि ओमफ्राय खोनानो मोनदों आरो
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे बुं
अ अ होनब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जों औवानिफ्राय जों मा मा मोननो हायो?
औवानिफ्रायथ जों गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो। दा नोंथाङा जिबायायदि बिदि बुंदों औवाजों जेरैबायदि न न बानायनायाव बेरा होयो ननि थाखाय जों खुन्थाबो खुन्था होनां होयो आरो न औवाजोंनो जों दर्जा बानायो। ओमफ्राय औवाजों बैसांबो बानायो
औ
बैसां गोदोनि दिनावथ दानियाथ थ बैसांफोरा गोबां रोखोमनि ओंखारो लहानिबो ओंखारो स्टिलनिबो ओंखारदो ना थायसे गोदोनि दिनावथ जोंनिया बिदि गैयामोन। आग गोदो बिदिनो औवाजोंनो जों बैसां बानायोमोन। औ औ
औ
औवाजों बेरा बानायो औवाजों सेनफोर सेन खखा बायदि आरोथ जोंनि बैसागुआव
औ औ
दामनाय जेरेबा सिफुं सेरजा बेफोरखौबोथ' औवाजोंनो बानायो ।
औ थरखाखौथ' जोङो औवाजाजों बानायनाय जायो होमब्ला
औ औ
थरखा औ
ओ बे खिनियानोसै नामा नोंथां?
औ
औ होनब्ला नोंथां जोंनियाथ' औवानि बाहायनाया गोबांखौनो जों बुंबाय
औ
जोंनाथ' आरो बाथ्राफोराबो बावगारजोब्बाय होनब्ला गोसो फैजोबाखै बेनिखायनो जोङो गय गयनि गयनिखो गयनि आयदाखौ लानोसै नामा नोंथां
औ
हाजै होनब्ला नोंथाङा गयनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होलाय
औ औ जोंथ' गयखौ गयखौ फालांगि बेफार फालांगिबो खालामनो हायो नालाय
औ औ हायो
फार फालांगि खालामनो थाखायब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खामनो हायो जे नोङो गयखौ गय गोमोनखौ हाननानैबो जे बै बाजारफोराव फानो नालाय बे गथा गथा गथा सोमनाय गया बेफोरखौबो जों फाननो हायो आरो सुफारिबो फाननो हायो । आरो जोंनोथ' गय सुफारि खामनो थाखाय जोंनो एसां गोमोन बा गोमोन बेफोरनि बा गोनांथि नङा गोमोनबाबो जायो गोरलैबाबो जायो गोरलैबाबो जे एसेबांबो गोरलै नङा माने जेब्ला गयनि दैया गययावथ' गोरलैबा दै लेले जायो नालाय दै जायो गयआव थ' सिगांग्रो दै जायोना गय फि बैखौ बे गय गया जेब्ला दैया राननानै एसे राहायो गया बा बि गया राबाथाय बेखौ हाननानै हानना लाना फैनानै बा हाननानै ओमफ्राय बेखौ गयनि बिगुरखौ गारनानै आरो
अ अ अ
गारनानै ओमफ्रायो गेजेराव खावनै खामनाय जायो। खावनै खामना नै बिदिनो दै गुदुङाव दै गुदुङाव माने गयनि जिथु कालार गयाव होनाय कालारबो होयो खायसे खायसे।
अ
कालारजों रुना लायो आरो रुनानै ओमफ्राय सान्दुंआव फोरानो सान्दौआव फोरानो बिदिनो सान्दौआव खानब्रै खानबा नांगो आरो सान्दुं मोजांबा।
औ होमबा माने सुपारि खालामनायाव जों फिसा फिसा पिस मोनो बेखौ मा टाइमाव हायो माने
औ बिदि रुनानैनो
औ सिंखावनायाव हायोना फोरानखांनानै हानाय जायो बेखौ।
फोरानखांनानैसो हानाय जायो। बिदि औ औ। बिदि रुना लानानै जेनेबा रुना लानाय गया बिदि फोराननानैथ' बियो रानबाय आरोना साननानै बिदिनो हाखावनाय हाखावनाय जायो आरो जेरैबायदि खायसे गय सुफारियाबोथ' गोबां गोबां रोखोमनि दोङो मोनसे बाइड गोबा गोबा दाब्ला टाइलनिबो मोनसे बाय अ अ अ बिदिनो उनाव खालामनाय जायो आरो। आरो गय सोमनायखौथ' गय सोमनायखौ आरो फार्स्ट गय गय सोमनाया बिदि गोरलैया जाया आरो जेनेबा गया राखाबाय ओमफ्राय मोन मोनजोबनांगोन आरो गया। गय रानानै मोनजोबबा थाय बेखौ हाननानै दंफांनिफ्राय बिदिनो हा ख'राव फाथोनि बुस स्थायाव सोनांगौ आरो फाथो फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओमफ्राय हाख'राव सोमनांगौ आरो। सोमनानै दोननांगौ। गौ बिदिनो सोमना दोननां गौ बा मास मोनसे मास मोननैनि गेजेराव जायो आरो बि गय सोमनाया।
औ बेखौ मास मोनसे गाहाम सोमनानै दोनो न'?
औ औ
दांखायान' बेखौ?
ओहौ दिखांखाया आरो हाख'र गैयाब्ला बा मोनसे गोदोर द्रामफोरबो लानानै द्रामफोरावबो सोमना दोननो हायो बे बस्थानि सायाव गिलिर मोनसे मुवा बेसाद दोनना होनानै जाहाथे बस्थाया माने गोजाव गय दोननाय बस्थाया माने सायाव गोजौना गोजावना फैया आरो।
औ
बेयाव मोनसे गिलिर बेसाद मुवा बेसाद दोननानै माने बेखौ दै सिङावनो सोमना दोननांगौ। होनबासो जायो आरो।
गयखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
गयखौथ' जोङो खामानि गयखौ जों खामानि गैयाब्लाबो बाहायो खामानि थाबाबो बाहायो गयखौथ' नांखागौ। गयखौ जेरैबायदि जोंनि हाबा हुखाफोरावबो नांगौ हाबा हुखा आरो बहाबा हाबा हुखायाव बिनि ओमफ्राय आरो ओरैनोबो गयखौ बुरै औ ओरैनोबो जानाय जायो बोराय बुरैफोरा। थ गय जायो।
औ आरो माने सोरबा आलासि आलासि दुमसि फैब्ला
औ गयखौ होनाय
औ आरो जेरैबायदि औ औ।
जोंनिया समाबो जानानै फैबाय।
औ दे होनब्ला नोंथां।
औ दे।